नोंथाङा खोनादोंना नोंथां
हेल' नोंथां
आं खोनागासिनो नोंथां
नोंथां
औ खोनादों
खोनाबायना एबाराव
थां आङो बे समावहाय नोंनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो खोथा सावराय न हरनाय जादोंमोन नोंथां दा बे आयदायानो जाहैबाय जे जि जुन नि सायाव दा नोंथाङा माबाफोर जिब जुनारनि सायाव नामा दा बेनि सोमोन्दै खिन्थानानै होलांदों नोंथां
अ नोंथां जोंहा बेबायदि जिब जि फिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौ बुंनाया माने जोंनि बर' आइजोफोरखौ लाफानाया ओ मा गोनांथार होननानै बुंजायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ न'खर फिसिनायाव बैफोरबायदि जिब जुनाद दाउ अमा ओ हांसो बेफोरबायदि फिसिनानैहाय माने न'खौ सालायबोदोंमोन आरो नोंथा दा आङो बिनिनो गेजेराव ओ जोंनि बर' आइ जोफोरनि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनोसै दा हौ गोदोनि आइजोफोरा जोंनि बर' आइजोफोरा मा एम्फौ फिसिनानै आ बिदिनो गावनि न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो मा ओ आरजानै बा सोरजिनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरखि जोङो बेजों लोगोसे मा गावनि न'खरखौहाय ओ रा मा होनो रांखावरिनि हेफाजाब होबोनायखौ जोङो ओ नुनो नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो गावनि न'खर जौगानायावहाय आ हेफाजाब होबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोखि दा आङो एम्फौ फिसिनायनि माखासे ओ मा होनो नेमखान्थि बा आदबखौ नोंथांनो सावरायलांनोसै दा जोङो एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियावहायनो एम्फौनि बिदैखौ जोङो नांग्रोगोन आरो नोंथां दा बे एम्फौ बिदिखौ जोङो बर' आइजोफोरा आ गोदो बिदिनो गामि गामि बयबो एम्फौ फिखायो हिसाबै जोङो ओ बिनिखौ बै लायथ'खौ बैनिखौ ओ बै लायथ'खौ नाय बेबायदि ओल एम्फौ बिदैखौ बिबायदि नायलायनाय जायोमोन आरो नोंथां ओ आरो बिनि उनावहाय जोङो बाजारफ्रावबो जों बै एम्फौ बिदिरफोरखौ बायनानै मोननायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरोखि नोंथां दा गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर' आइजोफ्रा बिदिनो बयबो गावबागाव न'खराव एम्फौ फिसिनानै लायोमोन नालाय दा बैहाय जोङो बे एम्फौ बिदैफोरखौ गावजों गाव बिदि सो सोलायलायनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरोखि दा जोङो बे एम्फौ बिदैखौ लाबोनानै जोङो मोनसे जों खोबनानै दोनफैयो आरो बिदिनो आ नै साननि गेजेरावहाय नै थाम साननि गेजेरावहाय बे एम्फौआ बिदैनिफ्राय ओंखारनानैहाय गुस्लायबोगोन आरोखि अब्लानाखि जोङो बे एम्फौ बिदै ओ गुस थ्लायनानै थाबोनायखौ जोङो एम्फौनिफ्राय ओ आलादा खालामनानै जोङो बै एम्फौखौहाय मोनसे ओ मोजां सियावहाय फिन दोनफिनबावगोन आरोखि दा बिनि उनावहाय जोङो एम्फौनो आदार हिसाबै जोङो मा इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो आरोखि एम्फौआ गोरलै गोरलै ओंखारजायनाय समाव जोङो मा इन्दि बिलाइनि बिजौनि गोरलै गोरलै बिलाइखौहाय जोङो होजेनगोन आरोखि दा बिनि उनावहाय ओ एम्फौया लासै लासै गुस्लायै गुस्लायै जोंहा देरबोगोन आरो बेबायदिनो जोङो मा इन्दि बिलाइखौबो जों गोरानिफ्राय गोरा गोरानिफ्राय गोरा जोङो आ होबोबाय थागोन आरोखि ओ आरो जेब्लासिम एम्फौआ गिदिर बा ओ देरबोयो अब्ला जोङो मा इन्दि बिलाइखौ जोङो खानानै मुथा मुथा खानानै जोङो मा खालामगोन दान्दा खानानैहाय जोङो बे दान्दायावहाय ओ गेजेरजों थुब्ला थुब्ला सिंखावनानै जोङो इन्दि बिलाइखौ आलायनानै बै एम्फौखौ जोङो बे बिलाइयावहाय ओ आदार जानो होनाय जागोन आरोखि आरो बिनि खिफोरा जाहाथे ओ मा ओ जेरावबो बेबिदि उम गोसारलाबोनानै माने मैला खालामा बा दाखोर खालामा बिनि थाखाय जोङो मा गाहायावहाय जिबो खानानै होनाय जागोन आरोखि जायनाखि जोङो एम्फौ खिखौ जमा खालामनानै मोनसे जायगायावनो जों गारहैनो हानाय बायदि मानो होननानै बुङोब्ला जों एम्फौ खिया ओ जोंनि आबादनि थाखाय मोनसे मोजां ओ हासार बायदि जों बाहायनो हायो आरोखि दा बेनिखायनो जोङो मा जायनाखि जों एम्फौ खिखौ जों बाहायनो हानाय बायदि जोङो बेखौ मोनसे जायगायाव जमा बा बारिफ्राव जमा ओ गारहैनो मोननाय बायदि जोङो जि खाना होगोन आरो गाहायाव दा बे बायदिनो एम्फौआ आदार जायै जायै ओ देरलांङो आरोखि। देरै देरै गुस्लायै‌ गुस्लायै‌ मा बेयो मोनसे समावहाय गोमोन बा मोननाय जाहैयो आरोखि आरो बे मा एम्फौआ माब्ला मोनो आरो मोनब्ला माबायदि जायो बिनि ओ मा ओ रोंगौथिखौहाय जोंहा बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फियै बेजोंहा मोन‌-मोनथिबोखानाय हिसाबै बिसोरो मा ओ जेब्लानाखि एम्फौआ मोनो अब्ला बिस सोरो मा दांनायै दांनायै बै एम्फौ गोमोन गोमोनखौहाय ओ बांसिनानै खौ आरोबाव ओ मा गोदान दान्दा खानानै बै दान्दायावहाय ओ बिदिनो ओ गाम्बारि दालाय बा बबेबा मोनसे बिफांनि दालाय बा थालिर बिलाइ गोआन बा ओ लोखोना दालायफोरखौहाय बिदिनो बेव‌ आलायनानै जोंहा बै एम्फौखौ दोननाय जागोन आरोखि आरो बे मोननाय एम फौवा जायनाखि बिदिनो सान‌ साननै साननैनि गेजेरावहाय साननै सानथामनि गेजेरावहाय बे एम्फौआ मा खालामगोन बिसोरो ओ फिथोब थोबगोन आरोखि आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ सानसे हरसेसो फिथोब थोबहोनाय उनावहाय जोङो जेब्लानाखि बे फिथोबा मोजाङै थोबो अब्ला जोङो बेखौहाय मा बे ओ दान्दानिफ्रायहाय जोङो फिथौबखौ मोनफा मोनफा खानानै जोङो मोनसे ओ लांदां जायगायाव जमा खालामनानै दोनगोन आरोखि।
जोङो बेखौहाय बिदिनो नै साननि गेजेरावहाय बा नै साननि उनावहाय जोङो मा खालामगोन बे एम्फौखौ ओ फिथोबखौ जोङो जिरगोन दा जोङो फिथोबखौ जिरनो थाखाय जोंहा जानला मानला ओरैनो ओ गोसो जाबानो दि जिरनो हागोन बेबायदि नङा। एमफौ जिरनो थाखाय जोंहा मा माखासे रोंगौथि थानाया जोबोद गोनां आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एम्फौ फिथोबखौ जोङो जानला मानला गोरलैयै जिरनो हाया आरोखि जोङो बेखौ मा खालामनांगौ एम्फौ फिथोब जिरनो थाखाय जोङो ओ एम्फौनि मोखांखौ बा लामाखौ जों नागेरनानै लागोरनांगोन बेनि उनावहायसो जोङो एम्फौ फिथोबखौ जिरनो हायो आरोखि। दा बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ फिथोबखौ जिरखांनानै जोङो फिथोबखौ आलादा आरो एम्फौखौ एम्फौ लाथाखौ जों आलादा दोननाय जागोन आरोखि। दा बिनि उनाव जोङो एम्फौखौ जोङो न'आवबो जानो हायो आरो बिनि सोलायै जोङो गोदोनि बर' आइजोफ्रा ओ बेबायदिनो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरोखि दा आथिखालाव जोङो एम फौनि बेसेनखौ जोङो गोबां ओ बारायनायखौ नुनो थांबाय दा जोङो एम्फौनि बेसेना से केजियावनो जोङो नैजौ थामजौ गाहाम ओ जोङो मोननो हायो से केजि फाननाय ओ से केजि एम फौनि बेसेनखौनो आरो बेजों लोगोसे जोङो एम्फौखौ फाननायनि अनगायैबो जोङो आरो बै फिथोबखौ मा जोङो फाननानै जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रां आरजियोमोन आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला बै एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो जोङो मा ओ बिदिनो खुन्दुं लुनानैहाय जोङो ओ जि दानो हानाय जायोमोन आरोखि आरो बे बायदिनो मा बर' आइजोफ्रा बेफोरनि गेजेरजों इन्दि फिथोबखौबो जोंहा लुनानैहाय गाव गावनि गोनां जानाय सिफोर द खना जोमग्रा गामसा ओ सिमा बैफोरखौ जोङो दानानै लानायखौ नुनो थाङोमोन आरो। दा बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा ओ एम्फौ फिसिनानै गावनि जिउआव गोनां जानाय बा न'खर सालायनायावहाय गोबां हेफाजाब होदोंमोन आरोखि नों थां दा आङो नोंथांनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायखौ आङो नोंथांनिफ्रायबो माखासे मिथिनानै लानो लुबैदों।
औ औ हागोन नोंथां ओ दा जों ओ ओ जेनाखि नोंथांनि जेनाखि ओ ओ एम्फौ फिसिनाय बेखौ खोना मिथिनानै ओ जोबोर मोजां मोनदों जे नोंथाङाबो जे ओ बे एम्फौ फिसिनानै हाबाखौ मोजाङैनो रोङो ओ दा बोसोर सिगांनिफ्रायनो आङो ओ हांसो हांसो फिसिगासिनो नोंथां आ दा आङो जेन'बा हांसो फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायलांनोसै नोंथां ओ दा जेनाखि जोङो हांसोखौ फिसिनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जेनाखि हांसो फिसिनो थाखाय जोङो जायगा मोजां जायगा नायग्रोनांगोन दा बे माबायदि जायगा जानांगोन होननानै बुङोब्ला ओ ओ एसे ओ मानसि थाग्रा ननिफ्राय गोजानाव जोङो बे हांसो थाग्राखुलिखौ जोङो बानायनांगौ जाहाथे हांसो खिया न'आव मोनामा मानो होननानै बुङोब्ला हांसोआ जोबोर खियो आरो बेनि खिया जोबोर मोनामो ओ बा हांसो थानाय जायगाया एसे लेथ्रा जानो नागिरो ओ ओ न' खाथियाव बेखौ खालामनो नाङा एसे गोज एसे ननिफ्राय एसे गोजान जायगायाव जोङो एसे‌ सांग्रां जायगायाव जोङो बेखौ बानायनांगौ आरो आरो जोंनाहाय हांसो फिसिनो थाखाय जोङो खाथि खालायाव दै थानाय जानांगोन बा न'आवनो फुख्रि थाखाबा साबसिन जायो मानोना ओ हांसोआ ओ दैयाव गेलेनो मोजां मोनोबा दैनि ओ दैयाव हायो मोनोब्लासो ओ बेयो दैनि बायदिसिना एम्फौ एनला मोनजानानै बेयो थाबसिन देरो आरो दा जोङो ओ हांसो जोलै बासिनाय दा हांसो जो-जोलैया माबायदि बिदिखौ‌ बासिना जोङो ओ जेनेखि जोङा न'आव ओ फिसिजाग्रा दिसि जाद बेखौबो जोङो फिसिनो हायो बेजों लोगोसे जोंहाय ओ माखासे आथिखालाव गिदिर गिदिर जात हांसो मोनो दा बिदिखौ फिसिनो हायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा ओम जिखुनु मोजां जोलैखौ बासिनांगोन ओ दा जोलैखौ बासिखांनायनि उनावहाय दा जोङो ओ बेबायदिनो सिगाङावथ' जेनेबा खालामजेननाय ओ आङो बेबायदिनो जि थासो हांसो बाय ग्रोनानै लादोंमोन बेबायदिनो आङो जोखौहाय गुथा बायदोंमोन ओमफ्राय जोलाखौ ब्रैथा बायदोंमोन बेबायदिनो आङो एसे गोबाव ओ स्नि बा दाइन ओ मानसो फिसिनायनि उनावनो आङो ओ बे जोनिफ्राय बिदै मोनदों आरो आरो बैैखौ आङो गहोनाय जादोंमोन ओ दा गहोनानै बेबायदिनो आङो फिसा आ जाहोनानै बेबायदिनो आङो हांसोखौ लासै लासैनो फेहेरलाङो आरो नोंथां बेबायदिनो आङो बै हांसो फिसाफोरखौ फेदेरनानै जेखुनु आङो जोलाफोरखौ फानहरनाय जादोंमोन बांसिनै ओ दा ओमफ्राय जिउफोरखौ बांसिनै लाखिनानै दोननाय जादों ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना हांसो जेखौ फानो फियोब्ला ओ जोंहा मुलाम्फा जागोन आरो अब्ला जोंना हांसो जोआ ओ जोङो सा दाउदै होयो ओ गोबां समावनो हांसोआ गोबां दाउदै होयो होनो हायो
औ नोंथां औ औ
बेनिफ्रय ओ मुलाम्फा मोननो हायो मानोना आथिखालावहाय दैसे हांसोनि दाउदैया ओ जिबा रांसिम गाहाम जायो दा जों दैनै दाउदै ओ जोङो थामजि रां खामायो बेबायदिनो जोंनावथ' ओ दाथ' जेन'बा आंनावहाय ओ सेजौ बाजिथासोल' दंसै आरो ओमफ्राय जोलाया बेबायदिनो नैजि ना नैजिबा दा माखासे सेजौ बाजिनि गेजेराव आङो ओ दाइनजि ओ था दाउदै मोनो सानसेयावहाय ओ दा बै खौनोआं फाननानै ओ एसे जागासिनो दङ आरो ना जों-जोंहा हांखौ फिसिनो हायोबा जों बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो आं नुनो
ब बार
अ
गोबां सिफायनाय जादोंमोन बे समावहाय आं गोबां मुलाम्फा गांगसे
बस्थुआ खम जाबानो आरो बांसिन खालामगोन
ओ फिथाइ जोङो हांसोखौ बिराद खेल लानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला हांसोआ थाब थाब बेमार जानो थाखाय जायो बे ब
जों कटिनिउ आ आरो सम महाय
होनानै जोङो थांसेखौ सरासनस्राय जोङो सानसेयाव खेबनै खेबथामखौ जोङो आदार होनो हाथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिराद आदार जायो आदार जोङो आदार हिसाब हिसाबै जोङो दाना होनो हायो बेबायदि ओ माइ मोननाय समाव जोङो
जेने'बा माइ आद्रि जानाय माखासे होनो हायो। बेबायदिनो जेर बायदि-बायदि आदारफोरखौहाय जोङो होनो हायो आरो। दा जोङो बे हांसो फिसिनानै
फिसिनानै खस्थाहैगोन बा नो
बेरे दा जोंना जानानै फैबाय ओ एसेखिनियावनो जों रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसोय नोंथां।
औ नोंथां औ-औ जागोन।